मा खालामदों
ओंख्रि संगासिनो दङ
मा मा ओंख्रै?
ना बाथोन ओमफ्राय दालि नोंसिनालाय?
जोंना माबासो खांख्रि खला खायला ओमफ्राय आलु लाब्रा
जाखांबाय?
जाथवाखौ दा संखांनानै दसे जिरायदों
ए
दावराव-दावराव खोनाफैजोबबाय आंङो
बै बिसोर रायलायदों दां साइदआव
ओंख्रि संनायासो खोनाफैदों खोमा
ए अ ना नै एवखां उम ना संदोंमोन नै सं- खांबाय माला जागोन ओखामालाय?
मोनथिथवा दानो दसे थानानै जानोसै
खैथायावसो जायो?
बिदियावनो जायो दसे थानानै जासिगोन
ए सोर सोर दं?
गासिबो दंजोबो
हे
खालामबाय बैयो खालामनो होननाया?
औ खालामबाय
माला खालामा?
दाखालि मेनि लास्टावहाय खालामदों।
गैया आंहा खालामथ'वाखै साननैसो थानानै खालामसै।
दे खालामदो होमबालाय सेन्टारखौलाय अहाय लागोन?
होनबाव बायलै मिनिनाया एसे जाफालाय लांसिगोन बे
गैला सेसखा
दासो से जादों दंबावो गुजुनो ओंखारनाया हाला आं लाथाबगासिनो दङ
थे टाइम खारो ने
औ नै ओमफ्रायो आंहर आं हरबाथाय आंनाल' जागोन नोंबो हरनांगौ।
ए औ औ एबार नेक्स्टआवहाय मोनसे खालामसै
आर होनबावबाय नायलाय गैला दानजाजोबसिगोनसो मोननाय नंला नामा जों मोनजानाय नंला।
बारा होनोबानो जायो बयबो होनफ्रांखायोनो एसे एनैखौ।
औ
मोनसेखौनो खन्नै खनथाम होन
माने बेफोरखौहाय बोरैहाय होननो सानोना बियो थांफांसै ओमफ्रायो।
औ थाब थाब रायलायनांगौनो थाथैनो मोना गैला खोनाफैजोबबाय नों इउदों नामा?
औ
नों नों एवदों?
बिमा एवगासिनो
बेखायनोथ' खोना फैबाय बिदि खोनाबाथाय ओंखारखायोनो दा जेनेबा आंनाव ओंखारफैसिगोन सोदोब ओंखारदों नामा होननानै बिदि फैयो सोंनाय फैयोनो। ओमफ्राय ओंखारदोंबा ओंखाद दों होनांगौनो ओंखाराखैबा ओंखाराखै। आं होनांसिगोन ना दा
ए ए
दासो थाम जादों दं बावो एथ' गोबाव बे माबो माबि बुंला बायदो।
बेवहायो समखौ नायबानो नुगोन ने। सम खारबाय थानायखौहाय।
जादों।
अ बै मा जानांगौ। जिनै जानांगौ।
औ माबा जिनैनि इसे सिगां दाननांगौनो।
ए जाहां जानायनि सिगांनो
खोनानांगौनो आंनि माबायदि खोनादों?
औ
माबायदि खोनादों स्रा स्रा खोनानांगौनो।
स्रा स्रा खोनादों खोनानाया नोंनिखौ।
नोंनिखौबो खोनादों।
माने नेदा ओ
मा रायलायबावनांगौ दाना। खोनाहां खोनायाहां जादों।
औ नदानो थार बाबा
ओं आरो होनबावबाय
होनफ्र्लामबाय थायो।
आं हरखांनानै नाय थायो नों हरदो खनसे।
औ जागोन।
खोनाबाय?
औ औ।
होमबा नोंनाबो नोंनाबो आंनाबो जासिगोन।
औ।
हाथरखिखौ बायाव होनांगौनो।
हाथरखिबा
हाथरखि ओंखारबाय हाथरखि ओंखारोना बैयाव।
औ। दे हाथरखि ए। बाहोनांगौ आरो
सोंनायाव ओंखारगोन दा।
ए औ।
सुसि खालामखो ओमफ्राय। खालामनाया ना नों हारसिं?
हारसि आङो माने माबानो खोन्थानो टाइम माबा समखौनो मोनाखै।
बबे खालामदों बयावनोखादा जों सिगां खालामनायावनोखादा?
औ। बिनो।
आंबो बेयावनो खालामगोन।
औ
दिनै नै जा
जिनै।
खौ नायोना बैयो मा होनो बाथाम खारबाय थानाया।
बे खारबाय थानाया नङाब्रा बैलाय द' जाबाय।
दा माबा जाबाय द' जाबाय।
बै नामनि गाहायना।
औ ओंखायथ' नामनि। गाहायना ओमफ्राय माने। औ दासो द' जा
जिनैनि एसे सिगां दासो खनसे हरजेनदों आङो नोंनाव आरो दंबावोसो।
औ। ओमफाय बिदिनो सासे सासे जों। औ जागोन बिदिनो।
खासेजों मोनबा मोनो नो। नों आंनो खननै हरबा आं नोंनो खनथाम हरनो मोनगोन।
ए। सासेनो खननै।
खनबा आ।
सासेनो खनबा मोनगोन।
माने जों जों सानैजों खनबा रायज्लायनांगोन। आं नोंनो हरखांखा नों आं ओमफाइ।
ए।
साबेसे स्नि जाबायहाय।
औ। सम खारनायखौ नायबाय थानांगौ जाहैबाय। मा होनदों।
थै नां
उम बेनोनथ' सिगां सावरायग्रोनां सिगोन रायलायनायनि सिगां नङा होमबा
फुंयैनो थिं थिं सान्दुं
सान्दुं नङाबा दासो एसे
दे बुंद' सिरिथाथारबाय बियो सासेयाल' होनबाय थानानै सासेयाल' खोनासंबाय थानाङानो सानैबो रायलायबाय थानांगौ।
आं खोनायखौ खोनायाखै अखा हानानै बोथोरा दासो थान्दा जादों होन्दोंमोन आं खोनायाखै नामा।
खोनायाखै दासो खोनाबाय नोसोरनिथिं हादों
नै नैया माने माबायानो गुजि फैबाय नालाय ओंखानो खोनाया खोनाया जादों।
गुजि जौखोन्दो फैबाय बेयो माबानिया मबाइलनिया
बिदि मोजांबा दानो नो
ए माने बिबायदि मोनसे मोनसे सोदोबखौहाय इंलिसनि थांफ्लांनो नागिरो।
आरो बुंबावबाय माला मोनगोन बिबा जोंहाबा थामजि जन रायज्लायनांगौ नै दासो से जादों आंना
औ।
जाबावाखैसो
जाबावैनो आङो माने बिदिनो दावराव दावसि जाबाय थायो नालाय साइदआव ओंखायनो हरनोनो समखौनो जाया जाया जाबाय थादों।
आंहाबो गैया गाबोननिफ्राय हरबाय थानोसैर' मानसिफोरनो
औ दाहाय ओंखाम जाखांनानै हरगोन आं नोंनो
मालाय दस्राफ्रा रायलायखांजोबबाय खोमा मेरला मेरलानो
रायलायखांबायदां उम दासो जागायफिनदोंना मा जाखो। माइखौ जोंहा गायो दासो खोथियाया जौदों एसे
जा थाब थाब थाबखौ रायलायो बियो थाब रायलायनांगौनो।
बिदिनो जाखांदों।
नोंहा एवनायाव गोसो होसिनो ना बेखायनो। खामजाब।
द। दाहायो मोजां सावरायनोसै। मारै?
ओंखाम जाखांनायनि उनाव।
एकदम। मोजां रायलायथारसै।
मा बुंनो मा मानैसो जालायलाङो। बिदिखौनो मिथिनांगोन दायो। जों दा मा मा रायजलायदों बेखौनो दायोबो रायलायफिननांगोन।
दा जों रायलायनाय बादि।
औ।
ए।
मोनसे बिजाब लाना नायनानै बुंनोसै नामा नों बुंलाय आं बुंलाय।
बिदिनो सानबाय आंबो ओमबासो जासिगोन औ। औ। नङाबा अबबा अबबा बे सोदोबफ्रा अबबा अबबा माबा थांनो नागिरोना।
जाथासिगोन नै गैथारला।
औ।
दायो हरसै ना दानो हरजायो।
सम नायनायनि आं जाहांसिगोन समा।
दायो हरसै नोंङो ना दानो।
हा?
दानो हरगोन ना दायो हरगोन? नै जासिगोन। दानहरनोसै आङो।
औ औ दे।